खुलुमबाय नो
औ खुलुमबाय नोंथां।
फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरबाय।
औ नोंथां नोंथां नोंथांसिम बे फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोबाय।
औ दा बेनोब्ला जोङो अ अखानि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनाय नङासै?
औ औ नोंथां दे उम।
दे अखानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां ओ जों दाथ' मिथिगौ ओ अखा नङाब्ला जोंनिया अखाखौनो नांथारगौ जोंनो, नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरै दा जोंनो आबाद मावनाय ओ जेरै दा आरो दैै दैफोरखौबो ओ अखानि अखानि गेजेरजोंसो जों दै मोनो, नङा होमबा नोंथां? जेरै दा हा फुख्रि गंसेखौ जों आबुं खालामनोबा अ-अखा नांथारगौ।
आरो ओ अखाया माबादि सोमजियो बेखौ एसे फोरमायना होनो सानदों आं नोंथांनो
बुंनाइसाय
औ नोंथां जेरै दा अखाया जों जोङो, ओ बिजाबाव फरायनाय मथे ओ बादिब्ला, जेरैदा ओ गिबियावनो ओ दैया आबुं जाग्रोनानै ओ ओ दैया साननि बिदुंजों, रानहोनानै दैखौ खफ'सिम सोलायहैयो नङा होमबा नोंथां
औ औ खोनादों
बिदिनो खफ' जानानै अख्रां सायाव बिरलाङो बेनि उनाव ओ जोमै जायो जोमै जानानै फिन आरो अखा जानानै जोंनि बुहुमाव दै महरै गोलैफिनो नङा होमबा नोंथां बिदि बिदिनो खोनानो मोनबोदों आरो गोदोथ' ओ आरो ओ बे अखानि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना जेरै दा माइ गायनाय, बेफोरबायसा आबाद मावनाय जायो जेरै दा जों, ओ माइ गायनानै जोङो ओ मा बुङो, ओ गावनि आदार आदारखौ सुफुङो आरो बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै दा बिफां लाइफांफोरनोबो, ओ अखानि दै नांगौ जायो। माने दै नांगौ जायो बेखौबो जोङो अखानि गेजेरजोंसो मोननो हायो। जेरै दा ओ अखा दाबसे जायगायाव अखा गैया जाब्ला माने मानि जाहोनाव अखा हाया बेनि बागैबो आं एसे फोरमायहरनो सानदों नोंथांनाव, जेरै दा बांसिनानो, ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि, गेजेरजोंबो जोङो अखाखौ मोननो हाया जानो हमदों नङा होमबा नोंथां, गोदोथ' बिदि नङामोन आरो दानि जुगावथ' अखाखौबो एसे खमायनाय नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ
दा दा ओ माइ माइ आबाद मावनायफोरावबो एसे ओ खस्थ' जाबोनाय नुनो मोनदों जेरै दा ओ नांगौ समायाव दै मोना जायो। आरो फोथारफोरा रानस्राव जायो बिदि नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ,
गुबुन गुबुन जायगायाव ओ आरो माबेबा जायगायाव, बांद्राय अखा हानानै बायदिसिना दैबाना खालामो बेफोरबायसा बेनिखायनो नोंथांनि आव आं एसे ओ, अखानि ओ मोजां आरो गाज्रि माने खहा खालामनाय, बेखौ एसे सोंहरनो सानदों आरो नोंथांनियाव सोंनो हागोन ना? नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोनना औ दे नोंथां हायोब्ला,
ओ बिदि अखा बुङोब्लाथ' जोङो इंराजियाव बेखौ रेन होननानै बुङो, अखाखौ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांबो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनबा अखाफोर गैयाब्ला अखा गैयाब्ला जोंहा बे मा होनगोन लायो बिफां लाय बिफां लाइफां बेबायदिनो दै दैफोरा जोङो राननायखौ नुनो मोनो
औ औ औ
औ बेनिखायनो जोंनो अखाया जोंनो गोनां आरो बेयो अखाया बांद्राय बिदिनो गोबाव सम जोब जोब बेबायदि फैबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय बे खहाखौबो जों नुयो गोबां दैबाना जानानै न'फोरखौ सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोनदों
नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो बे अखाखौ ग्रोब माने बांद्राय फैयाब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो जुदि बे अखाया बांद्र ओमफ्राय बेबायदिनो गोबाव सम बिदि जुब जुब जुब फैयोब्ला बे जोंनि थाखाय खहा होननानै जों मिथियो
नंगौ नंगौ नंगौ
औ
बेफोरलाय सानो आरो
माबा अखानि मोजां गुनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अखानि मोजां गुनाबो जाहैबाय जोङो खरां जायगाफोराव जेब्ला अखा हायो अब्ला सोदोब जानानै बिनि बिफां लाइफां बिफां आरो मैगं थाइगं जेब्ला गायो अब्ला बियो मोजांहै जाय मोजां जायो जेब्ला अखानि दै मोनो
औ औ औ
औ बेबायदिनो रानखांनाय बिफां लाइफांफोरा अखा सिनानै माने मोजां बिलाइफोरखौ खिलिनो हायो
औ औ नंगौ अखाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथारो गोहोम आरो नङा होमबा नोंथां जेरैदा
ओ जेरै दा नोंथांखौ खोनाबोनो हमदोङानो जानो हागौ जेरै दा जोंनि नसुंसेनि रायजो जेरै अरुणाचल प्रदेश बायदिसिनायाव बांद्राय दैबाना जाबोनो हमदों बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा मानि जाहोनाव दैबाना जानो हमदों
मानि जाहोनाव बे अरुणाचलाव बेबायदि दैबाना जादों आंथ' बेखौ बुंनो हानाय नङा मानो होनबा औ बांद्राय बिदि आङो अरुणचलनि खथ आं बुंनो हानाय नङा नोंथां
औ औ नोंथां द बिदिब्ला आं एसे फोरमायहरनोसै आरो जेरै दा आ
जोंथ' खोनानाय बायिब्ला बांद्राय अखा हागासिनो दं होननाय खोनादों आरो अखा हानानै बायदिसिना सुबुंफोरा बायदिसिना खहा जाबोनो हमदों जेरै दा हा खुरखानाय आरो बायदिसिना
न' बां बायनाय बिफां लाइफां सेफायनाय बेफोरबायदि नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों
दा गोबां मानसिनि जिउआबो खहा जाबोनो जादों होननाय खोनादों बेफोरबाय सानो जोंनि
जायगायावथ' ओरै बांद्राय अखा हाया बेनिखायनो जोंनि जायगायाव एसे आबादनि थाखाय खहा जाबोनो जाबोदों ह-होनजायो आरो जेरै दा दा आबादफोर मावनायथ' दा दिन नङा होमबा नोंथां। माइ आबाद मावनाय जेरै दा माइ आबाद मावनायाव जोंनाव अखाया थ हायो हादों थेव ब्लाबो एसे एसे बांद्राय हायाखै बेनिखायनो जोंनि आबाद फोथाराबो एसे नांगौ दै बादि नांगौ दै जानांगौ बायदि मोनाखै खै आरो आबादफोरा एसे रान रानलां आबाद फोथारा एसे रानलांनो हमदों। आरो हाफोरा गोरा जाबोन-जाबोनानै माइफोरखौ गायनो हायाखै। सान्दुंबो बांद्राय दुंनाय जादों। बेफोरबायसा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा स बेफोर मानि जाहोनाव जादों होनना?
बे अखा फैयैनि जाहोनाथ' बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय जादों होननानै आं सानो।
औ औ औ
औ दायो दानिया गोबाङानो बिफांखौ दानोल' आरो बेफोरो बिथांमोना गायनो रोङा बेनि जाहोनाव बे अखाया खम जादों होननानै आं सानो।
औ नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिं माबादि बेबो बायसा
नोंथांमोननिथिंबोथ' आबाद दा उम आबाद एबा माइ गायगासिनो दं जानो हागौ। नङा
औ औ
बे ओ आ नोंथांमोननिखि अखाया माबादि दा?
अखायाथ बेबायदिनो माब्लाबा समाव बिदि जुब जुब फैयो आरो माब्लाबा बिदिनो अखाफोरा फैया दायोथ' ब जोबोद सान्दुं गोसा जानानै दङ होननानै जों बुंनो हायो।
औ औ औ दा आबादफोराव बारा ओरै खहा खालामाखै नोंथां औ औ माने नांगौबाद दि मोन्दों आरो औ औ जोंनिथिंजाय नांगौ बायदि मोनैनि थाखायनो एसे फुख्रिफोरनि फोरनि दैयाबो एसे आबुं जायाखै आरो दाथ' जोंनो माइ गायनायावथ' नांगौ जाथारो जे ओम अखानि दैखौ नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो आरो ओ अखा आ ओम बांद्राय अखा हानाय जायगा नोंथाङा मिथिगौ नामा माबायाव बांद्राय अखा हायो माने सानफ्रोमबो ओ अखा हाबाय थायो होननाय खोनानाय बेफोरबायसा जाखानि मुंखौ मिथिगौ दं नामा नोंथाङा?
मुं आं बावबाय नोंथाङा फोरमायदो
औ जेरै दा मेघालयनि मौसिन राम होननायखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ ओ खोनादों
औ औ ले
औ औ लेखायाव औ ओम थां ओरैनो बेरायनो थांफेराखै नामा नोंथाङा दावबायनोफोर
थांनाय जायाखै
नोंथाङा बिदिनो ओ औ नोंथां
ए जोंना समाबो जानानै फैबाय जोङो अखानि सोमोन्दै जों थोंजों बेबायदि मोजाङै बिजिरनानै ओ मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर थाबाय बिदिब्ला जोंहा सम बादियै जोंहा जानानै फैबाय बेनिखायनो जों दोन्थलायसै ना
औ दे नोंथां गोजोन्थों